हेलौ औ नोंथां।
आं माने बिदिनो आं मोजाङैनो दं नोंथां औ। माने आं बिदिनो मोनसे फंसे बाथ्रा रायलायनो हरदोंमोन आरोना नोंथां। नोंथांजों नोंथाङा। आंजों रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ बिदिनो बिदिबा जों जागायनोसै आरोना नोंथां। नोंथाङा फोरमायनो हागोन गोन नामा जेनेबा दावबायनानै नोंथाङा मा मा रोंगौथिखौ बेखौ नोंथाङा फोरमायदो?
औ ओ जोंनाथ' दावबायनाय होनोब्ला गोबां रोखोमै दावबायनाय जायो जेरैहाय जोंहा सोरबा सोरबाया फरायसालिनिफ्राय थांना दावबायनाय एबा सोरबाया जोंना ओ लोगोफोरजों दान्दिसे दावबायहैनाय सोरबाया न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनाय सोरबाया हारसिं दावबायनाय बेजों लोगोसे सोरबाया राव हारिमु धोरोमखौ लाना दावबायनाय आरो खायसेया ओ जोंना ओरैबायदि दावबायो जेनेबा गाव गुबुन ओ नुफेरै जायगा जायगाखौ नायनो थांनानै ससियेल मिडिया बायदिसिनि गेजेरजों ओ बे जायगाखौ गुबुननोबो दिन्थि दिन्थिफानो हायो बेक्ति दावबायनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बि ओ बिदिनोहाय जोंना दावबायनायनिफ्रायथ' जोंना गोबां गियानखौ मोननो हायो ओ आरो रोङै खामानि नुफेरै नुफेरै ओ जायगा नुफेरै ओनसोलफोरखौ जोंना नुनानै गोबां ओ बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय गोबां खामानिफोरखौ जोंना ओ सोलोंनानै फैनो हायो ।
औ औ नोंगौ नोंथां ।
ओ नोंथाङाबो माबेबा जायगायाव दावबायनानै माबायदि ओ बेसोरनि फ्राय मा सोलोंबोखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां बिदिनो जों जेरै दावबायनो थाङो दावबायनायजों लोगोसे मिथिंगायारि बायदि बिफां लाइफां बिबार बिदिनो दाउसिन दाउला बिदिनो बायदिखौ नुनो मोनो आरोना नोंथा ।
औ नंगौ ।
थि बाथ्राखौबो जोङो लोगोफोरजों थांनानै गोबां मिथिनो हायो आरोना नोंथां ।
औ नंगौ ।
बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा दं जेरै गोजान गोजानाव जोङो नुफेरि जायगाफोरखौ आं बिदिनोथ' बारा एसे बेरायाखैनो थां नाथाय बिदिनो खाथि खालाफोराव जा थांदों बेखिनिखौ आं बुंनोसै आरोना।
औ नोंगौ नोंथां ।
बिदिनो जेन जोङो लोगोफोरजों मालाबा थाङो नोंथाङा दाहायसो दहायसो बुंलांखांबाय एसे आगोलावनो फरायसालिनि बो लाङो नाथाय बिदिनो आंबो दावबायबाय लोगोफोरजों दावबायनायजों लोगोसे गोबां रोंगौथि मोनदों आरोना नों थां औ जेनेबा आं नुफेरै आं थिफेरि जायगाखौ माने बेरायनानै बिदिनो दावबायनानै गोबां रोंगौथि मोननायखौ आं थि मोनदांनो हादों आरोना निजिखौनो नोंथां
औ नंगौ
औ औ बिदिनो जों गोबां गोबां जायगायाव बेरायनानै बिफां लाइफां मिथिंगानि बायदि सोमखोर सोमखोर बिलाइफोरखौ नुनानै जों गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उम
औ जेनेबा जोंनि ओ खाथिसिननि मानास हादोरारि हाग्रामा बेफोराव बेरायनाबो जोंहा गोबां गियान एबा गोबां ओ नुफेरै जोङो नुफेरै बेसादफोरखौ नुनो थाङो जेरैहाय जोंहा बे हा दरारि हाग्रामायाव बेरायनो थाङोब्लाथाय ओ जोंना ओ मिथिगानि महर ओ सोमखोर समायना एबा दैमा दैसा हाजो हाला बेफोरखौ नुनानै जोङो जोबोर ओ गोजोननाय लानो हायो एबा गोसोआव थानाय दु खुवा जोंना बे बेफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला दसेबाबो ओ गोसोखौ स्रां मोनो बेफोरजों लोगोसे बे हाग्रामायाव थाङोब्ला जोंनिया बुहुमनिनो मुंदांखा एबा बेसेन गोसा जोंना थसे गंआरि गान्दाखौ नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां मोसा बायदिसिना मै मैदेर ओ बेफोर ओ जुनारखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे दाावमा दाउसा बुङोब्लाबो जोङो दाउराइ बायदिसिना दाउ दाउब' बेफोरखौ नुनायजों लोगोसे जोंहा बेयाव गोबां गोसो बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफां लाइफां दं जेरै साल सिगुन बेफोरखौ जोङो नुबोनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
बे बे ओ बे हादोरारि हाग्रामायाव गोबां गुबुन गुबुन दाब दाब हादोरनिफ्राय जोंना ओ बेरायनो फैयो गोबां सुबुं ओ बेफोरजों जोंना राय्लायनानै गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनो एबा गावनि ओनसोलखौ बेसोरनो ओ गावनि ओनसोलनि थासारिखौ बिसोरनो खोन्थानानै ओ गावखौनो गोग्गानाय मोनो बिदि ओ जों जों रोङै बाथ्राफोरखौ बिसोरनिफ्राय मिथिना लाखिनो मोनो बेफोरदि गोबां ओ मुलाम्फा जायो आरो बिदिनो जोङो बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै जोङो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनो मोनथियैखौ फोरों फैनो हायो एबा मोनसेखौ फिथा फैनो हायो बिदिनो जोङो दावबायनानै गोबां रोखोमै मुलाम्फा जायो जोंहा ओ दा ओ दा समाव नोंथाङा माबेबा गुबुन दाबसे जायगायाव ओ दावबायनो थांनायनि ओ थिरांथा लादों नामा नोंथाङा आंनि सेराव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ बिदिनो आंथ' जेरावबो दावबायनो थांनायनि जेबो थिरांथा लायाखै नोंथां औ
औ
बिदिनो आरो बिदिनो लोगो लोगोवाफोरजों मालाबा बिदिनो कलेजनिफ्राय फरायसालिनिफ्राय बिदिनो लांनायाव आं गोबां जेनेबानि नुफेरि जायगायाव थांफेरदों आरोना जेरै जोङो दुमनि साहा बागानाव थांफेरदों आरोना नों
औ नंगौ
बिदिनो जोङो जेरै थांनानै बिदिनो साहाफोरखौ साहा बागानफोरखौ नुदों जोङो नुनानै माने बिखौ साहापातखौ जेरै जों साहा लोंनाय साफाादखौ बोरै खालामो माने बिनि मसिंखौ मिसिंफोरखौ बानायनाय फोरखौ नुदों आरोना नों
औ नंगौ नोंथां
बिदिफ्राय आंथ' बर'बो बेरायफेरनो मोनफेराखै आरोना नोंथां
औ
औ
ओम जोंहा बिदिनो बेरायनायनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिना मोनो बिदिनो जोंहा ओ नसुंसेनि हादोर भुटान बायदिसिनायाव थाङोबाबो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो एबा बे ओ गोबां रोङै खामानिखौ जोङो रोंनानै फैयो जेनेबा दा जोंनि आसाम रायजोआव जेरैबायदि मायबा मोनसे बुस्थु जोङो दखानफोराव बायनानै जायोबा जोङो बेखौ जाखांनानै जोङो प्लास्टिक एबा गजा गारजानाय मुवाफोरखौ जोङो लामानि । सेराव मेराव गारो एबा न'नि सेराव मेराव गारो बेफोरखौ जोङो बे हादोराव थांनानैबो गोबां सोलोंना फैनो हायो एबा जोङो जायगाखौबो सोलोंना फैनानै साब सिखोन लाखिनायजों लोगोसे गुबुनखौबो फोरोंनानै फैनो हायो सेरै जोंना बे नसुंसेनि हादोर जेरै भुटान बे हादोराव जोंना बिदि थाङोब्लाबो बिसोरनि रुल मथेसो जोंना सोलिहैनांगोन जेरैहाय जोंना थांनानै जानानै जोंनि हादर फोरबायायदि जानला मोनला जाखांनानै जेराव मेराव मुवाफोरखौ गारनाय एबा जोङो जेराव मेराव लामा सामायाव बायदिसिना लाखिलाबायनानै जोंना फथा सेबखांनाय बायदि सेबखांनाय बिदि जोंना मोना बे हाद हादोराव बेनिखायनो जोंना बे बेसोर हादोरनिफ्राय गोबां जोङो रोंनानै फैनानै जोंनि जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोलोंफैनो हानायजों लोगोसे गावबो जोबोर रोङो एबा गावबो मोनथिना थायो बिदिनो ओ बिदिनो जोंहा बेरायनायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जायो औ आरो बेरायनाया मोनसे एसे ओरैबायदि जेनेबा जोंना न'आव थाबाय थायोब्ला जोंनिया गोसोखौ बोरैबा मोनो एबा माइफ गोबां बाथ्रा सानफ्लांनानै गावनि गोसोखौनो गावखौनो लोरबां मोनो ओ बेफोरखौ जोंना गुबुन जायगायाव बेरायहैनानै जोंना हाय गोसोखौ दसे समनि थाखायबाबो सान्थि मोनहोनो हायो एबा मबा मोनसे दुखु जायोब्लाबो माबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै लोगोफोरजों सावरायना एबा जोंनि मिथिंगानि महर बायदिसिनाखौ नायनानै जोंना गोबां ओ गोजोननाय ओ लानो हायो जेरैहाय जोंहा दा जोंनिया गामिनिस सुबुं हिसाबै एबा जोंना बर' सुबुं सुबुं बारा गोबां साख्रि बाख्रि गैया बिदि बिदिनो रां रुपा सुफानि टेनसन बायदिसिना जायो बेनि थाखायनो जोंना सम मोनोब्ला दसेहाय माबे मा मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनाया मोजां होननानै आङो सानो आरो जोंना न'आव औ न'आव थानाय जोंना बेफोराव थांनानै लोगोफोरजों सावरायनानै खारहोनो हानायजों लोगोसे जोंहा बेफोराव थांना गोबां बाथ्रा मिथिबोयो आरो जोंना लोगोफोरजों थाङोब्ला नुफेरै मुवाफोरखौबो नुबोयो मिथिफेरै मुवा फोरखौबो मिथियो बिदिनो जोंना गोबां मुलाम्फा जानाययो होननानै आं सानो
औ नंगौ नंगौ
नांगौ बिदिनो ओ नोंथाङाबो ओ बेरायनानै मोजां मोनो नामा आरो नोंथाङा बेरायनानै मोजां मोनोब्ला न'निजों बेरायना मोजां मोनो ना लोगोफोरजों ना हारसिङै बेरायना मोजां मोनो आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां बिदिनो आं बेरायनायाथ' लोगोफोरजों बांसिन बेरायनाय जायो आरोना नोंथां
औ
लोगोफोरजों जेरै जों ज' ज'यै बेरायो नाथाय लोगोफोरनिफ्रायबो जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो आरोना निजि मिथियि
औ नंगौ
बिदिनो जों गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङो बेरायनो थांनानै जों बिदिनो बायदि बायदि कलम गंसे एबा बयि मोनसे लानानै जोङो बिदि मिथियै बाथ्राफोरखौ जों लिरनानै लाबोनो हायो आरोना नोंथां लोगोफोरनिफ्राय गोबां बाथ थ्रा मिथियो जों जेरै बेरायनो थांबा औ बिदिनो आं लोगोफोरजों बांसिन बेरायनो थांनाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जाबाय
औ औ
दावबायनायनि सोमोन्दै आरो ओ सावरायनानै गोबां मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिना मोनबाय आरो गोबां रोङि खामानि खौबो नोंथांजों रायलायनानै आङो एसेबाबो रोंनाय मोन बाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आं गोजोननाय बावहरनाय जाबाय
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां औ